हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनाबाय?
अ नोंथाङा दा मा खालामनानै दङ?
ओ दंथ'यो आं ओरै आनों थाङालाय
आंबो इदिनो दसे ओरैनो गोलांनानै दंथ'यो
अ अ
ओ आ खोनादोंना?
अ अ हेलौ
जा जाखांबायना नों
अ अ अ ओ जाथ'वाखै
त'होमबा नोंथां आं गुबै माने जाहोनाव फैनोसै जेनेबा आंनि गुबै माने नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जादों ओ दे जोंनि आबहावा गेब्रेंनाय एबा मा होनगोन आबहावाया गुबुंले जानायनि सायाव माने एसे जेनेबा सावरायनो होननानै आं नोंथांनो कल हरनाय जादों आरो थ' गो माने सिगांनि माने गोदोनि आबहावाखौ लानानै दानि आबहावाखौ लानानै नोंथाङा माबायदि माने नुनो मोनदों एबा माबायदि नु बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायहरनो हागो
उम उम उम ओ आब हावानि सायाव आं बेखोनो बुंनो नायनानै दानि आबहावाया जोबोद सोलायबाय ओ सोलायनाय होनोबा गाज्रियैसो सोलायदो गोदो जोंनि आबहावाया जोबोद ओ साबसिनमोन दा गुबुंले जानो हमबाय ओ बांसिनै ओ जोंनि आबहावाया गुबुंले जादोंबा जोंनि गारि मथर बाहायनाय आरो ओ इन्डास्ट्रिसफोरनि थाखाय आबहावाया गुबुंले जादों ओमफाय जोङो ओ आबहावा गुबुंले जानाय खो ओ होबथानो थाखाय गोबां राहा लानो हायो ओ राहाफोर सानो ओ बुङोब्ला जेरै बिफां लाइफां गायनाय गायनायनि अनगायैबो बिफां लाइफांखौ माबोरै बासायनांगौ बेनियाव साननाय ओ बिफां लाइफां गायनायजोल' नोङा ओ जोङो जेन ओ दारिमिनफोराव बाहायनाय गाज्रि बेसादखौ मोजां ओ दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय गाज्रि बेसादखौ मोजाङै गारनाय ओ जानला मोनला खालामालासिनो ओ बेनोसै नोंथाङाबो एसे बुंलाय
औ औ दे होनबा आंबो बेखौनो माने बुंनो सानदों आरोना बे जोंनि आबहावायाथ' गोबाङानो माने गेब्रेंबोनो हमदों एबा गाज्रि जाबोनो हमदों दा नोंथाङा बुंनाय बायदियैनो आंबो एसे बुंनो सानबाय आरो थ होमबा जों गोदोनि आरो दानि खौ नायोब्ला आरोना? गोदोनि आबहावाया जोंना गोबाङानो मोजांमोन जिहेतु माने गोदोनि समाव जोङो नुनो मोनोमोन आरो खोनानो मोनोम माने खोनानो मोन्दों आरो ना आबै आबौमोननिफ्राय जे गोदोनि दिनाव जोंना गारि मथर एबा कलकारखाना एबा गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि होननाय जेरै दा जोङो खोनानो माने नुनो मोन्दों आरो इन्डास्ट्रि ओंखारबाय माने गोबाङानो। उखुन्दै आरि गाज्रि गेस बेबायदि माने गोबाङानो ओंखारो ओ गोबाङानो माने बाग फोर दाला सावनायजों उखुन्दै ओंखारनानै जेनेबा कार्बन दडाइ अक्साइड गेस सोमजियो बेनि थाखाय जोंना आबहावाया गोबाङानो माने खहा जायो। आरो ना थ' गोदोनि दिनाव जोंना बेफोरदि उखुन्दै नाय एबा गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि गैयिनि जाहोनाव जोंना मोजां जायोमोन‌। आबहावाया बिफां लाइफाङाबो सोमखोर समायना दङमोन। ओ जेरै बिफां लाइफांआ ओ मा मोनगोन मोजाङैनो गोथां समखौ समायना थायोमोन आरोना गोदोनि समाव जेबो। खहा जानायखौ नुनो मोनामोन। आरो गोदोनि समाव जोङो बिफां लाइफांखौबो बांसिनानो दानफायनाय जायामोन बा बिफां लाइफांनि सायाव ओ खहा खालामनाय जायामोन आरो गोदोनि समाव बुंनो थाङोबा जोङो गोबाङानो बिफां लाइफांखौ मोजाङैनो दोनोमोन आरो जोङो दैमा दैसाफोरावबो दाखोर दाला एबा मा होनगोन प्लास्टिक होननाय मुवा बेसाद बेफोरबो बेफोरखौबो जोङो गारनाय नुनो मोनामोन एबा दैमा दैसाफोराव जोङो। आ गाज्रि गाज्रि बुस्थुफोरखौ गारोबा जोङो जोंना माने जोंनि थाखायनो देहाया गाज्रि जायो एबा। मा होनगोन ओ आबहावायाबो गेब्रें न हमोन बेनि थाखायनो जोङो माने ओ बेफोरखौ गाज्रि बेसाद एबा मा होनगोन प्लास्टिकफोरखौ गारनाय जायामोन आरो एबा गोदोनि समावथ' बेफोरखौ नुनायानो जायामोन प्ला जों दानि समखौ जेब्ला दानि समावथ' गोबाङानो मा होनगोन गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रि जाबाय मा होनगोन फेक्ट्रि आरि बेफोर बेफोर फैबाय बिनि सायाव आरो मोनसे लभार दं। बिफां होनो बेनिफ्रायबो मा होनगोन लबारजों बानायनाय जिथुुनु बेग प्लास्टिक आरि सेन्देल बेफोरखौथ' बाहायोना थ बेफोरो मान गोन गाज्रि जायोबाथाय जोंना जोङो जानला मानला दानो जायगायाव जेनेबा मा होनगोन हाफोराव गारनाय जायो बेफोरथ' सेवै मुवासो थह बेफोरनो जोंनि आबहावाखौ गाज्रि खालामनो हमो आरो ना। थ' जोङो बेफोरनि सायावबो एसे नायबिजिरनांगौ जायो। दि जाहाथे जोंना आबहावाया गेब्रेङिनि एबा गुबुंले जायैनि थाखाय जोङो जाहाथे बेफोर ओ प्लास्टिक मुवा एबा मा होनगोन बाहायथाविनि मुवाफोरखौ जों जाहाथे जानला मोनला जायगायाव गारालासेनो मोनसे थुबुर जाय याव गारनानै जोङो बेफोरखौ साब सिखोनै लाखियो आरोना थ' जों दानि दानि समाव नुनो मोनो जि जोङो मा होनगोन गारि मथर आरि खारनाय न' बां लुनाय बेफोरो माने गोबाङानो जानो हमबाय थ' बिनि जाहोनावबो जोंना गोबाङानो आबहावाया गेब्रेनो हमो जेरै जोङो न'फोरखौबो ओ न'फोरखौबो लुनो थाखाय जोङो गोबाङानो बिफां लाइफां आरि खौ दानस्रांनानै जायगाफोरखौ ओ समान खालामनानै मिथिंगाखौ खहा खालामनानै जोङो न'फोर लुनाय जायो बांसिनानो लामा बानायनो आरिनो थाखाय जोङो माने बिफां लाइफांफोरखौ मिथिंगाखौ खहा खालामनाय जायो आरोना थ' बिनि सायावनो मा होनगोन ओ जोङो साननांगौ गोनां जा दि जे जाहाथे जोंना इयुनाव जाहाथे जेबो मिथिंगाया खहा जायै बायदिनो जोङो बिफां लाइफांफोरखौ ओ जेनेबा दानफायोब्लाबो जोङो बिफां लाइफांफोरखौ गायनांगौ ओ गायनांगौ बे फोरखौ जों साननांगौ गोनां जायो। थ' बिनि थाखाय जोंना मिथिंगाया साबसिन जायो आरोना थ' बिबायदिनो गोदोनि दिनाव ओ जाह जिथुनु मा होनगोन उखुन्दै बायदिसिना गलकखारा आरो जेनेबा बाहायथाव नाङि मुवा जेनेबा मोनामोन। बिनि थाखाय जोंना गोदोनिस समाव मिथिंगाया साबसिन हामसिन नुजायोमोन। आरो दानि समाव जाहैबाय जों ना गोबाङानो न' बां लुबाय लामा लुबाय ओ आरो बिफां लाइफांफोरखौ दानस्रांबाय आरो गारि मथरनि थाखाय जोंना गोबाङानो आबहावाया गेब्रेंनो हमो आरो ना थ' जोंना आरो नुनो मोनोदि दैमा दैसाफोराव जोङो गोबाङानो मानसिफोरा मा होनगोन दाखोर दालाफोरखौ गारहैयो आरो कलकारखानानिफ्राय थांनाय जिनथुुनु गाज्रि मा होनगोन गेस फोर आरो गाज जोङो दैमायावनो बोहैलांहोनो था खाय दैमायाव गारनाय जायो आरो ना। थ' बेफोरखौ जोङो दैमाथिंजाय हगार हरा लासेनो जोङो मोनसे जायगायावनो थुबुर खालामनानै बेखौ ओ मा होनगोन साफा खालामनाय एबा मा होनगोन सावबाबो जोंना मा होनगोन मि थिंगाया गाज्रि जायो नालाय थ' मोनसे जायगायावनो औ औ औ बिनि थाखाय जोङो मोनसे जायगायावनो दोननानै बेखौ मानो थुबुर खालामना दोननांगौ आरोना जाहाथे जोंना खहा जाया। दैयाबो मानोना दैखौ जोङो बयबो लोङोना दैमानि दैयानो जा एबा फुख्रिनि दैयानो जा बेफोरखौ जों साफा खालामनानै बयबो माने मालाबा समावथ' मा होनगोन दैनि आंखाल जायोबा जोङो बेफोरखौनो माब बाहायनांगौ जायो नालाय त बेफोरनि बारै एसे साननांगौ जायो आरो।
नाथाय जि जों दा दारिमिनफोर गैयाबाबो दि आथिखालनि जुगाव सोलिनो हाया
औ औ
बेनि थाखाय मा खालामनाया साबसिन जागोन होननानै सानो आंनि साननाय मथै जों बेफोरखौबोथ गारनो हाया दानि दारिमिनफोरखौबोथ जों नाङा बुंनो हाया। थेवब्लाबो जोङो हानाय खिनिखो गावनि गावनि ननिफ्रायनो जागायनानै जेन ओ माने सेवनो सेवलांनो हानाय माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसादफोरखौ बाहायनांगौ होननानै आं सानो आरो। उम जोङो प्लास्टिकनि सोलाय ओ बिनि सोलायै जि मोजां सिन जाय मिथिंगायारि बेसादनिफ्राय बानायजानाय आरो मिथिंगायाव गोमालांफिनग्रा बेफोरखौ बाहायनाया साबसिन होननानै आं सानो।
औ औ
उम
नोंथां बुंनाय बायदियैनो आंबो एसे बुंनो सान्दों।
औ औ
जोङो नुनो मोनो गोबाङानो इन्डास्ट्रिफोराव ओ बाहायना बाहायनाङि माने मुवा आगजुफोरखौ बाहायनाय जायो। बेफोरखौ जाहाथे मा होनगोन बाहायनायाथ बाह बाहायनांगौ जाखायो जेनेबा इयुनाव जोंनोबो नांगौ जायो एबा मा होनगोन बाहायनांगौ जायो नालाय। त बेखौ जोङो मा होनगोन नोंथां बुंनाय बायदिनो मिथि थिंगानिफ्राय ओ एबा जोङो गाव गाबागावनो माने जेरै उम माने साननांगौ जायो आरो ना? जे उनावहाय जे जेनिबा बे मुवा बेसादजों जाहाथे उनावहाय जे जेबो रावनिबो दा खहा जाथों होननाय बायदियै जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननायजोंनो बानायनानै जोङो बेखौ मा होनगोन बाहायनांगौ जायो आरो औ औ औ। औ
हम
त हब्ला नोंथां आं नोंनाव आरो मोनसे सोंथि सोंनो सानदों। ओ नोंथाङा माने दानि बोथोरखौ लानानै आरो सिगांनि बोथोरखौ लानानै माबायदि सोलायनाय नुदों बेखौबो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा?
उम बोथोरखौ बुंनो थाङोबा गोबां सोलायदों। गुबैयै माने ओ मिथिंगायारि मा होनगोन बेखौ बुहुमनां दुंथाय दुंनाया बारा जादो जायखौ ग्लबेलवार्मिं बुङो। ओ ओ बियो मा ने बांसिनानो ओ इन्डास्ट्रिफोरनि बाहायनायनि थाखायनो जादों आरो मा होनो बिदुंया दुंनानै जोंनि अजन लेयारा गाज्रि गुबुंले जानाय बारहावानि थाखाय अजन लेयारा जाम खनानै ओ जों साननिफ्रायदि फैनाय साननि सोरां ओ जोखो आलर्ट्राभायलेटरेया ओ बियो ओ माने जोंनाव बांसिन नांग्रा जाबायना बिनि थाखायनो बिदुुंया दुंदो होननानै आं सानदो। आं मिथिनो मोनदो। ओमफ्राय ओ बिदुुंया दुंबाय जायनि थाखाय माने सहायनो हाया।
दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन त होमबा जोङो दोनथ'लायनो सै खोमा ना दे गोजोनथों नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां आं नोंजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो दिनै गोजोननाय थाबाय नोंथां